हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दं ना?
अ फ्रि दङ नोंथां।
अ ओ नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
अ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो?
नोंथां जोंनि ओनसोलावथ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो होनब्ला ओ गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना फालिबोनाय बायदि ओ माने बांद्राय फालिनाय जाया एसेनो गोदो गोदो गोदो गोदाय आबौमोना फालिबोनाय बायदि इ से ओ फालिनाय जायो आरो जोंनाथ गिबियावनो बैसागु जायैनि सिगाङाव माने मोसौ थुखैनाय जिहेथु बे थायो मोसौ थुखैनायखौ ओ बैसागु सान बैसागु जानायनि सानसे सिगांहाय जोङो मा खालामो उम मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो मोसौखौ थुखैबालथ जाया नालाय दिग्लि गुथि बिदिनो दिग्लि ओ बिदिनो ओमफ्राय ओ थाराय ओमफ्राय बिदिनो लाव बिदिनो माने मा होनो फान्थाव बेफोर खौ होनानै ओ जोङो‌ मोसो सौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौनो माला गानहो होननानैहाय ओमफाय बिदिनो मोसौखौ सोरबा सुबुंफोरा खायसे सुबुं फोरा नआवनो ओ थुखैयो बा दुब्लिफोरावबो लांनानै थुख खैहैयो बा दैमाफोराव बिदिनो दंगफोराव हाय ओ थुखैहैनाय जायो ओमफाय बिदिनो बैसागु जोङो मोसौ बैसागुखालिनो ओ जोंनि ओनसोलखिहाय ओ दिंखिया मै गं बेफोरखौ जानाय नुयो आङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफाय बिदिनो ओ से से खालार खालिथ जोंना बिदिनो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो ओ जेनेबा बैसागुफोर जेनेबा बैसागुखौ मोसानाय जाया नालाय ओ बिदिनो से खालार खालि बर न सुबुंफोरा नखर नखर फुजा होयो फुजा खालामो बिदिनो गेदेरखौ उन्दैया मान बावनाय मान लानाय बिदिनो जायो। ओमफ्राय जोंना ओ से खालार खालि ओ बिदि ओ मो जानाय जाया ओ गोदो गोद गोदो गोदायनि आबौ आबो आबैमोना होनबोनाय बादिब्ला बे से खालार खालि जोंना फुजा होयो बिदिनो मोसानो मोना बिदिनो ओमफ्राय मा होनो जोंना ओ गुबुनाव मोसानो थांनो मोना माइरं बिदिनो बायदिसिना माइरं फैसा हरनो मोना फुजा होखालि होननानै ओ जोङो ओ बुंनाय बा फोथायनायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव। बैसागुखौथ जोङो नै खालारनिफ्राय माने गिबि खेब मोसाजेनो नै खालारनिफ्राय मोसानायावथ जोंना मोसानो थांबाल जाया नालाय नोंथां। जोंना मोसानो थांनो थाखाय उम मोसानो थांनो थाखाय बिदिनो जोंनि दोरोङारि जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बा दाबो सोलिबाय थानाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरबायदि जोंनि ओ हारिनि माने जोंनि बरनि माने दोरोङारि ओ खाम सेरजा सिफुं ओ दामनायफोरखौ माने लाफानानै मोसानो थांनाय जायो आरो नोंथां। गामिनि ओ गामिनि गासैबो सु सुबुंफोरानो सेंग्रा सिख्ला बा गथ गथाय बोराइ बेन्थ बिदिनो गासैबो सुबुंफोरानो माने ओ मोसानो थाङो आरो खाम बा सेरजा सिफुं लानानै। मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंना जोंनि ओनसोलखिहाय ओ स्नि सान ओ बैसागुखौ मोसानाय जायो आरो रंजा बाजायै। मोसानो थाखायथ जोंना ओ बिदिनो ओ मोसानो थांनो गोनांबा जोंना गोबां जोंनि दोरोङारि गाननायनि ओ मोनसे सिनायथि थायो बे सिनायथिखौ जोङो दखना जिहेथु दखना होनो बे दखनाखौ जोङो गाननानै ओ बा जोंनि ओ सिनायथि बे उम आरनाइ बा फास्रा बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानो थांनाय जायो। बिदिनो ओमफ्राय स्नि सान जोङो रंजा बाजायै ओ बैसागु फोरबोखौ फालिहरनाय जायो आरो नोंथां। गोदोनि आबै आबौमोना ओ बुंबोनाय बादियैनो जोङो बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो गोदोनि आबै आबौमोननि दिनाव ओ जोङो गोबांसिन नुनो मोनोमोन मोसानाय बा रंजानायफोरखौ। उम बिदिनो उम मैगं थाइगं जानाय बिदिनो स्निथा मैगं जानाय बेफोरखौबो माने नुनो मोनोमोन दानि दिनाव खायसे खायसे खायसे नखराव ओ बेफोरबायदि उम मैगंखौ जानो थांला बा ओ माहोनो जोंना बेफोरबायदि ओ बाय बिदिनो मोसानायखौबो ओ मोसानोबो थांनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां। आगोलनि आबौ आबैमोननि बादि। दा ओ खम नुसै। मोसानाय ओ रंजानायफोरखौ खम ओ खमै नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ दानियाथ जोंना ओ मोसानाय बिदिनो बायदिसिना खाम सेरजा सिफुं ओ गोदोनि आबै आबौमोना खाम सेरजा सिफुं लानानै मोसायोमोन। दानिया जोंना मा खालामो खायसे खायसे सुबुंफोरा ओ जोंना बै ओ बाय-बायनानै मोननाय बा हाथाय बाजारनि बक्स बिदि बायदिसिनाखौ लानानैबो मोसानायखौ नुनो मोनो बैसागु बोथोरफोराव। गोनांथि गोनां थार नङा बे बक्सखौ लाना मोसानाया। मानो होनब्ला जोंनि दोरोङारि बर जेनेबा जोंनि हारि जोंनि दोरोङारि जेनेबा दामग्रा देग्रा बेफोरखौ लानानै मोसानायासो साबजाथाव बेखौ ओ बेफोरखौ लानानै मोसाब्लासो ओ बांसिन माने ओ मोजां सिन समायनाय नुयो आरो नोंथांमोननिखैबो बेफोरबायदि मोसानाया ओ दंना गैयाबा ओ माबायदिहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनि जाबो बैसागु फालिनाया दासिमबो दङ आरो जों गोदो गोदोसो खोनानो मोनदोंमोन आरो आबै आबौमोनहा बैसागु बोथोरखौ से से दान फालियोमोन होनना दानिया नाथाय समनि आंखाल नालाय बयहाबो बेनिखायनो बैसागु दानखौ स्नि सान फालिनाय नुयो आरो बैसागु दाननि गिबि सानखौ जोङो मोसौनि बैसागु होनना फालियो। आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु आरो बे गिबि सान जे मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिनो थाखाय गिबियावनो मोसौनो मोसौखौ थुखैनो आरो हालदै ओ फान्थाव लाव आरो दिग्लिखपा थाराय बायदिसिना बुथुमग्रोना लायो आरो बेनि उनाव ओ मोसौनियाव जोङो सारायनि बे जा हांगार बेखौ दहननानै थावजों जों गलायना थालिरनि
थालिरनि बे ओ फोनग्रा फोथा फोनग्रा फस्लाखौ जोङो मोसौनि जा मोदोमाव फोननाय जायो आरो बेनि उनाव मोसौखौ जोङो थुखैनो फुख्रियावबो थुखैयो। खायसेया आरो खायसेया जायहा फुख्रि गैया बिसोरहा ओ दंखलनि दै बा खुङानि दैजोंबो थुखैयो आरो जायफ्रा जायनि दैमा दङ बिसोरहा दैमा थिं लांनानैबो थुखैहैनायखौ नुनो मोन्दों आरो। मैसौनि बैसागु खालि जोङो मोसौखौल थुखैया नआव थानाय जिब जुनार जा बोरमा बायदिसिना ओ अमा बायदिफोरखौबो थुखैनाय जायो आरो। आरो बे सानखालि जोङो ओ गोबां मैगं खानानैबो जायो जेरै गोखा गोखै खाना जायो जेरै दिंखिया, फुंखा, खान्थाल, थाइजौ बायदिसिनाखौ जोङो बुथुमना जायो आरो। आरो जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव मोसौफोरनो फागा गोदान बउनाय जायो आरो आलाबारि बाथि फोजोंनानै। आरो बिनिफ्राय नै थि सानखालि मानसिनि सानखालि जोङो फुङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि सावनानै नखरनि गेदेर गोलावफोरनिफ्राय बोर बोर लायो आरो गामिनि गेदेर गोलाव फोरनिफ्रायबो बोर लायो। आरो बेनि थाम थि साननिफ्राय जोङो मोसानो थांनायखौ नुनो मोनदों। बे मोसानो थांनायाव जोङो जोंनि दोरोङारि आगजु जेरै दामग्रा खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि खौ लानानै जोङो गामि गामि नखर नखर हाबनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो गामियावल मोसाया गुबुन गुबुन गामिफोरावबो मोसानो थाङो आरो जोबथि सानाव जोङो नि सानाव बैसागुखौ बिदाय होनो थाखाय ओ मोनसे फुजा खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय बयबो मोनसे ओ रंजायो आरो ओंखाम जानानै बा उन्दै गथफोरनो गेलेनाय बायदिसिना हाबाफारि होनानै गथफोरखौ ओ गोजौ फारसे दावखोनो थाखाय ओ गोसो दुंहोयो आरो रं ओ रोजाबना रोजाबगिरिफोरखौ लाबनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननि जा बैसागुखौ माबोरै बिदाय होयो?
जोंनिखिथ नोंथां बिदाय होयो होनबा ब्लाड ओ बिदिनो रंजा बाजायै ओ बिदाय होनाय जायो मा होनो जोंना बैसागु फोरबो ओ जेनेबा जोबनोसैयाव ओ बिदिनो ओ मा होनो बिदि ओ फोरबोफोर खुंनाय जायो बा गथफोरनि ओ रोंगौथिखौ नायनो थाखाय बा ओ रोंनायखौ ओ सुनायनो थाखाय ओ माने ओ ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ बिदि फोरबोफोर खौ लानाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो ओ फोरबोफोरखौ लानानै बा ओ बिदिनो गोदोर उन्दैनि खेला जायो बेफोरखौ होनाय जायो ओ बेफोरखौ होनानै ओमफाय बिदिनो बायदिसिना ओ गावनि रोंगौथिखौ बे फोरबोआवहाय ओ जोङो रंजा बाजायै ओ बिदिनो ओ बैसागुफोरखौ हगार हरनाय जायो आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखो औ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां।
औ नो
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथां।